हेलौ
औ खोनादों ना
थां खोनादों
औ औ नोंथां आंबो खोनादों नोंनिखौ
औ औ ओ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय
औ औ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नों नोंथांजों दानदिसे सम जोङो दावबायनायनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हागोनब्ला
हागोन नोंथां
औ औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंथ' ओ सानफ्रोमबोआनो दावबायनाय जाखायो बिदिनो बहाबा थांनाय बा बहाबा लोगो फोरजों दावबायहैनाय बिदिनो नोंथाङा ओ बिदिनो मा मा जायगाफोराव दावबायनानै मोजां मोनो एबा नोंथाङा बहा बहा दावबायना फैखो नोंथाङा इसे बुंनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां दा आं दावबायनाय बुङोब्लाथाय दा आ दावबायनायाथ' आं दावबाय खायो गोबां जायगायावनो दा खाथि खालाफोरावबो हयथबा गोजान जायगाफोरावबो दावबायनायानो जायो। दा आङो गोबां ओ दावबायनायाथ' गोबां दावबायबो बाय नाथाय आङो गोबां जायगायाव थांनानै दावबायनानै आङो बांसिनानो ओ हाजो जायगाफोराव थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनदो आरो औ मानोना बेफोरनि ओजोंहाय ओ आं माने गोबां जायगायावनो जेरै मेघालया चिलं
बेफोरबायसा जायगायाव आं माने बेरायना फैदोंमोन आरो ना बेवहाय बेरायना थांनानै आं माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना बारहावाफोरखौ माने मिथिंगाजों आं माने निजिखौनो माने एसे माने गोरोबनाय मोनदो आरो
औ
औ बेनि थान्दा थान्दा बार आरो ओजोंहाय
गोबां माने बिफां लाइफां दंना बेनिखायनो जोंनियाव ओ जि कार्बन डाइ अक्साइड मोनदो बे कार्बन डाइ अक्साइडखौ आं सहरावहाय जेसेबांखि लाया मानो ओमबाबो बे हाजो बा हालाफोराव जेरै थाजिम मोनदो आरो गोजोननाय मोन्दो बेफोरबायसा गोजोननाय माने आं सहरफोराव बारा मोननाय मोनाखै आरो नाथाय आङो ओ सहर फोरावबो बेरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना मानोना जोङो गोबां सुबुं मोनो आरो गोबां फेसिलिटि मोननाय जायो ओ नांगौ बुस्थुफोरखौ जोङो मोननाय जायो नाथाय जोङो जुदि ओ जेरै गावनि गोसोखौ गोजोन होनो आरो आरो माने मोजां मोननो लुगैदोंबा माने हाजो हाला बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै मोजां मोनगोन आरो ओम
दा आङो ओ थांनायाथ' नै बावैसो आङो मेघालयआव थांना फैदोंमोन। जेराव जोबोद गोजोननाय मोनदोंमोन आं थांनानै बेनि ओजोंहाय मानसिफोराबो माने जोबोद माने ओ रोंनो मोनदों आरो ना ओजोंनिफ्राय मानसिफोरनिफ्राय। बिसोरनि थानाय जानाय आरो बिसोरनि रायलायनायफोराबो आलदा जायोना आरो बिसोरनि ओ बे हाजौहा हाजोआवहाय दैफोरखौ लायनायफोरखौ आं नुनो मोनदों जोबोद माने खस्थयै माने लायो आरो ना बिसोर माने जों बेसे थायनायखौ खस्थ' नुयो बाट बिसोरनि थाखाय बे खस्थ' नङानो मानि एसे आं सोंना नायदोंमोन। औ आलदा मोनदों आरो गोमोथाव मोनदों आरो
औ नंगौ नोंथां।
लामाखौनो थाबायनो हाया
औ
नाखै न थाबायनाय जे नङा माने औ आ बिदिनो ओ बांसिनानो आङो बिदि ओ हाजो जायगा फोराव थाङो आरो बांसिनानो बिनिखायनो आङो बांसिन माने टाउन सहरखौहाय थाङो थांब्लाबो बेवहाय माने गावनि नांगौ बुस्थुफोरखौसो लायनो थांनाय जायो बांसिनानो आरो बेरायनो थांबाथाय जोङो ओरै बिदिनो ओ जेरै मल आरो बबावबा बबावबा जेरै जानाय लोंनाय रेस्टुरेन्ट बेफोराव थांनानै माने बेरायहैनाय आरो सहरावहाय ओरैहाय इमान नायथावना जायगा गैया ओरैनो मिउजियामफोर दं बेफोरावहाय थांनानै गोदोनि माबाफोरखौ नायनो मोनो आरो जारिमिनफोरखौ औ
औ ओ ओमफ्राय नोंथाङा
औ दे बुंलाय नोंथां।
औ नोंथाङा दा बेफोराव जेनेबा दावबायहैनानै एबा बेरायहैनानै मा मा गियानफोर मोन मोननो हादों नोंथाङा
आं गियाननि बाथ्रा बुंनो थाङोबा ओ बारा बुङा मानोना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
आंनावहाय इमान गियान गैया आर ना माने जेसेबांखि मोननांगौ बेसेबांखि मोनाखै मानोना आं एफा बेरायनाय जाया ओरैनो खनसे खननै बेफोरबायसालसो बेरायनाय जायो नालाय बेनिखायनो एफा मोनाखै आरो नाथाय जिखिनि मोन मोनदों बे माने जोबोद गोमोथाव आरोना जेरै मानसिफोरजों मारोरैहाय रायलायनांगौ माबारैहाय थानांगौ मारै बेहाय मिलायलायनांगौ बिसोरजों आरो लोगोसे बिसोरनि ओ थानाय हुदा आरो बिसोरखौहाय माने माने मानसिफोरजोंहाय मारै माबायदि रायलायनानै माने बुस्थुफोरखौहाय मिलायलायनांगौ आरो गुबुन हारिनि मानसिफोरजों ओ जेरै जों गुबुन हारिनि ओ राव आरो जोंनि रावजोंथ' मिलायलाया नालाय औ बिसोरजोंहाय माबायदि मा रावआव रायलायनानै जोङो माबायदि ओ बुजिलायनो हागौ बेफोरखौ आं जोबोद रोंनो मोनदों आरोना ओजोंहाय। औ दा नोंथाङाहाय माबायसा सा जायगाफोराव बेरायनानै मोजां नाङो माने?
औ नोंथां ओ आंबो बिदिनो हाजो ओनसोलफोरावनो बेरायनानै जोबोद मोजां मोन मोनो आरो मानो होननो थाङोब्ला बेयाव गोबां मिथिंगा महरखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो हाजो हाला आरो दैमा बिदिनो बोहैनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जायखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नोंथां आरो जोङो बांसिन दावबायनो थांब्ला जोङो लोगोफोरजों दावबायनो थांबा जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना नोंथां ओ नोंथाहाय ओ दा दावबायनायाव लोगोफोरजोंहाय दावबायोना बिदिनो हारसिं दावबायनाय जायो नोंथां?
आं दावबायनो थांनायावहाय दासान्दि लोगोफोर जोंनो बेरायनो थाङो दावबायो लोगोफोरजोंनो लोगोफोरखौ लानानै मानोना हारसिं दावबायनो थांबालाय जोंहा बुहुद माने रिक्स हयथ'बा जोंहा गिनांगौ थायो। जेरै लामा गेजेरफोराव हयथ'बा मायावबाफोर जोङो ओ नांथाना थाबाथाय जोङो राहा गैयै जायो आरो इनिखायनो जों दासान्दि लोगोफोरजोंनो बेरायनानै मोजां मोनो आरो लोगोफोरजों लोगोफोर थाबाथाय जोंनि रंजानायफोरा बाङो आरो औ
बिदिनो नोंथाङाबो दावबायनो थांनाय समाव बिदिनो गोबां सुबुङानो लावखार ओंखाम जाहैनाय जायो। नङा होनबा नोंथां ओ नोंथांआबो बेफोर बादि बेफोर लावखार ओंखाम जाहैफेरबाय नामा नोंथाङा दावबायनाय समाव?
ओ नोंथांनि बे बुंनायखौ आं बुजि मोनासै नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना बे बुस्थुआ मा?
औ नोंथां बे लावखार ओंखाम जानाया जाबाय जोङो जेनेबा खाना जाहैनाय जायोना बिदिनो बोसोर गोदानफोराव एबा ओ लास्ट डिसेम्बरफोराव बिदिनो बेखौ होनदों आरो नोंथां औ।
ओ जानायालाय जोंथ' जायो। लोगोफोरजों ज'यैनो आरो न'खरजोंबो जानाय जायो आं गोबाङानो। औ दा नोंथाङाहाय ओ मा मा जायगायाव बेरायनानै ओ आरो माला माला बे लावखार ओंखामखौ जाहैनाय जाखो?
औ नोंथां ओ आंथ' बिदिनो दा जोंनि खाथि खालानि ओनसोलावनो बिदिनो सुकि दारागावफोर गाव आरो थांनानै ओ बिदिनो लावखार ओंखाम जाहैनाय जायो आरो। ओ बे समावहाय जोङो ओ जानुवारि एबा लास्ट डिसेम्बरफोराव जोङो थांनाय जायो आरो। बिदिनो गोबां ओ दाब दाब जायगाफोरनिफ्राय बिसोरबो बेरायनो फैयो बिदिनो लावखार ओंखाम जाफैनाय जायो। बिदि आरो ओ बिदिनो जेरैहाय बिसोरो गावसोरनि संग्रा ओ माल एबा साराय खान्थाफोरखौ लानानै बिसोरो संफैनाय जायो आरो बिदिनो फरायसालिफोरनिफ्रायबो दावबायनो लांनाय जायो आरो बेफोरावहाय बिदिनो लावखार ओंखाम जाहैनाय जायो। मोनसे आरो जोङो ओ जो गोबोद गोजोननाय मोनो आरो लोगोफोरजों बिदि खनसे मोखां नायलायनाय इदि लावउखार ओंखाम जान ओ मोनबाथाय
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
औ आरो आं मा मा जायगायाव दावबायनो मोनखो होनबा आं गोबां जायगायाव बिदि दावबायहैनो मोनाखै ओ बिदिनो खाथि खालानि ओनसोलावनो सुकि दारागाव आरो भुटान आरो बगामाथि बेफोरावनो दाव बायहैबाय आरो नोंथां
औ नोंथाङाथ' होमबाथ' नोंथाङा दावबायफ्रामबयानो होमबा
औ औ
दा नोंथाङा औ दे बुंलाय नोंथां
औ नोंथाङाबो मा मा जायगायाव दावबायहैखो नोंथां
आं दावबायनायाथ' गोबाङानो दावबायबाय जेरै शिलं मेघालया भुटान आरो इफोरबायसा बगामाथि आरो कलकाता ओमफ्राय आरो ओ गोबां दं जाय ओ मानास मानासआवबो थांफेरबाय आंङो
औ।
औ नोंथाङाबो थांबाय जानो हागौ
औ नोंथा आंथ' दा मानासाव थांफेरथ'वाखै नोंथां ओ नोंथाङा मा मा नुना फैखो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना
ओ आं बुंनो थाङोबाथ' ओ गोबां नुवासै आं दावरायाइ मोख्रा आरो हाग्रानि मोसौ आरो मोसा मासे नुदोंमोन आरो हाग्रायाव
औ।
औ ओमफ्राय गोबां जुनारखौनो नुनाय जायसै माने गोबाङानो हाग्रानि सिङावहाय थानाय जायो नालाय औ नख'नासै बारा बेखिनिखौल' नुना फैबाय
औ औ
औ नोंथाङा दा थांनो सानदों ना सानाखै बे जायगायाव
औ नोंथां औ नोंथां सम मोनोब्लाथ' थांनोसै सान्दों नाथाय आरो जोंना रां रांनि रांखान्थिबो राङावबो जोङो मिलायाना रांबो थानो गोनां जायो बेनिखाय बेखायनो जोंङो थांनो हाया आरो औ उनावहाय रांफोर मिलायबा एबा सम फोर मिलायबाथाय थांनो सानदोंमोन आरो नोंथां
औ जागोन नोंथा जागोन जोबोद समायना जायगा
औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समावबो जाहोलांबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथांजों दावबायनायनि सायाव सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो नोंथांजों आरो फिन बिदिनो रायज्लायफिननो मोनगोन होननानै
औ नंगौ नों नोंथां नोंथांजोंबो रायजल्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे बिदिब्ला।
औ दे।